खोनादोंंना औ।
औ गोजोन सानजौफु सम नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
अ नोंथां।
औ खोनादों नोंथाङा? औ आं खोनाबाय दोङो दे।
औ औ नोंथां। आंनि साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
औ औ नोंथां आं दा ओरैनो जिरायनानै दोङो।
नोंथाङा खोनादों ना नोंथां हेलौ
औ आं नोंथां नोंथांनिखौ खोनाबाय दङो नोंथाङा खोना
औ औ औ नोंथांखौ आं खोनादों दे खोनादों।
औ।
नोंथांनाव आङो मोनसे फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां फोरमायना होनो हागोन दे।
औ औ नोंथां नोंथांनियाव आं सोंनायदोदि ओ फरायनाय जायखौ जोङो औ फरायनाय बुङो फरायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा माबायदि? बि जेनेबा फरायनानै मानसिया जिउआव माबायदि दावगानो हायोबा फरायनायखौ मानो नो जों मानसि माहारिनि जिउआव नांगौ। बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथाङा आं जा खिनि खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ।
उम
ओ सोलोंथाइखौ जोङो साफ्रोमबो गथ'फोरानो। ओ हानांगौ जा जोंनि बिमा बिफा बेसोरो गावनि गथ'फोरखौ जों गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव। ओ नोजोर होनांगौ आरो मानो बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ। गैयाब्ला जोङो जेबोखौनो मिथिनाय नङा बा जों। सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जाम्बा जानानै थानांगोन बिदिनो। सोलोंथाइया दानि मुगायाव ओ जोबोर जौगाबाय। ओ गोदोनि बायदि नंला गोदो जाबायदि सोलोंथाइ मोन। दा बेथोरनि ओ। जबो जौगानाय जाबाय बे जोंनि दा बिगियाननि मुगायाव। ओ सोलोंथाइखौ। लानानै ओ जोङो लानानै जों मोजां सोलोंथाइ लानानै। जों बिदिनो गेदेर गेदेर ओ मावनो हागोन बिदिनो सोलोंथाइ थाब्लासो जोङो माबा मोनसे मोजां खामानिखौ जों माव। मावफुंनो हागोन बिदिनो सोलोंथाइ थाब्ला। जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो दावबायनानै गुबुन सुबुंफोरजों जोङो मोजाङै रायलायनो हागोन बेफोरबायदि ओ। सोलोंथाइखौ जोङो ओ जों जोंनि जा जों गिबि सोलोंथाइखौ जोंनि फरायसालि बा जोंनि न'आवनो जों गथ'फोरनो होनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो स्कुलाव। होंगार आरो बे स्कुलनिफ्राय पास जानानै जोङो। बाहार जोङो हायार सेकेणडारि मोनो बे हायार सेकेण्डारिनि उनाव ओ गुबुन गुबुन ओ लाइनाव अ जोंनि जोंनि जि थाखसो पास जानाय उनाव गुबुन गुबुन लाइनाव खायसे खायसे। सालायो जेरै आर्टस। बिदिनो खायसेया साइन्स बिदिनो कमार्स बायदि लाइनाव जों लानायखौ नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय खायसे खायसेया बिदिनो। ओ गुबुन गुबुन आयदाफोराव लानानै बिदिनो हायार सेकेण्डारिखौ पास खालामो बे। सेकेणारि पास जाखांनायनि उनाव ओ ओ खायसे खायसे ओरैनो जाय आर्टसाव फरायबाय बिथांमोना बि ए लायो सोरबा बि ए लायालासिनो खायसे खायसेया बिदिनो ओ आइ टि आइ फोर लायो। आ स्किलफोर लानायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय जाय साइन्सआ फरायबाय बिथांमोनाथ' बि एस सि लायो। बिनिफ्राय कमार्सआव लानायफोराबो बिदिनो आर्टसआव लानायफोराबो बो ल' लायो आरो खायसे खायसेया बायदि सिना जानो थाखाय बेनिफ्राय बिदिनो ओ जोङो लानांगौ ओ सोलोंथाइ खो जों गोग्गो सोलोंथाइ थाब्लासो जोङो जिउआव मायबा मोनसे खालामनो हागोन जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जोंनि इयुनफोरखौबो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होनो हानाय नङा मानो होनबा जोंनि बे जिखिनि ना
औ
नोंथां खोनादों ना नोंथां?
जोंखौ ओ गोबां औ
औ औ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों नों नोंथाङा आंनिखो खोनादोमोन दा औ दे नोंथाङाबो फोरमायदो
औ औ नोंथां। औ फरायनायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार बेखौ जों ओ जेराव फरायसालियाव थांनानै जोङो ओ सोलोंथाइ लानानै जेराव जोङो गावनि ओ रोंगौ मिथियैखौ मिथिनो बा गावखौ रोंहोनो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लायो जेराव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो
ओ सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो जेराव जोङो समाजनि बा हारिनि हादोरनि जोङो मोजां खामानि मावनायनि सोलोंथाइ गेजेजों सोलोंथाया जों सुबुं माहारिनि बेलायाव ओरैबायदि गोनांथार जेराव जों उन्दैनिफ्रायनो सोलों लोंथाय नङाब्ला जों अ माने गासिबो बिथिङाव उन जाना थानाङो बा खोमसि जाना थानाङो जेराव जोङो आन्दायहैनो गोनां जायो गावनि इयुन संसार जिउ दानायाव जोङो उन्दैनिफ्रायनो सासे ओ गथ'आ जेब्ला उन्दैनिफ्रायनो ओ जे जन्म जायोबायनि उन्दैनिफ्रायनो माने बेनो सोलोंथाइ होनो थाखाय जों फरायसा जेराव बे गथ'खौ थिनहरो जेराव ओ फरायसालियाव थांनानै बिथाङा ओ गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो जेराव गावनि ओ उन संसाराव गावनि बियाव गावनो गसंनाय बायदि बिथांखौ बेखौ जों सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि दैथायहरो
औ फरायसालियाव थांनानै बिथां बियो गावनि माने
औ
रोंनांगौ बा जा फोरोंगिरिया फोरोङो बेखौ बिथां बियो फोर सोलोंनानै लानानै- हायो जेराव बिथांनो गोबां खोथा फोरमायनानै जायो जेराव बेखौ उन्दै गथ'आ मिथियैखौ फोरमायना ह होयो बिथांनो बिदिनो सोलोंथाइ लानाया जोंनिया ओ जिउआव जोबनो थाङा जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोंहा मिथिनांगौ बा रोंनांगौ थायो जिउआव बे निखायनो जों सोलोंथाइ लानायखौ फोजोबनो हाया बा जोबनो थाङा सोलोंथाइया जोंना बिदिनो जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो दिनैनि बे आथिखाल मुगायाव ओ बिगियाननि बाय दिसिना बिथिंफोरा गोबां दावगानो हमदों जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बेफोर गासिबो जाजोबदों औ सोलोंथाइ दंखायनो सोलोंथाइखौ जोङो ओरैबायदि गोनांथि होनांगौ बा जोंनि थाखाय जिउआव जोबोद गोनांथि थायो सोलोंथाइया इयुन जिउवाव इयुन संसारखौ जों ओ थांना थानाय राहा लामाखौ सोरां लामाजों दिन्थिना होयो बा जोंखौ दावगालांनायाव गोबां हेफाजाब होयो सासे सुबुङा जु दि सोलोंथाइ गैयाब्ला बेहा फरायनो जेबो रोङाब्ला बे सुबुङा जाम्बा बायदि जाना थायो बिनियाव जेबो साननो हानाय गोहो बा मोजां फारसे खामानि मावनो हानाय बा गियान गुबुनखौ गियान गियान फोरोंनानै बिथांनाव सोलोंथाइ गैयाबा बिथांनाव बे गियानफोरा थाया औ सो ओ आद्रा एसे माने जाब्बा जुब्बा आद्रा खिस्रा खालामनानै जों सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा जेबो मुलाम्फा जाया बेनिखायनो सोलोंथाइ लायोब्ला गोग्गो सोलोंथाइखौ लाखानांगौ बेनिखायनो सोलोंथाइनि गेजेर जों जोङो जिउवाव बायदिसिना जानो हायो जेरैबायदि डाक्टर इन्जिनियार फोरोंगिरि ओ प्रफेसर पुलिस अफिसार आइ पि एस आइ ए एस गोबां रोखोमनि जोङो जानो हायो जिउआव ओ बेफोर खौ जानो थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ गुबैयै नांगौ जायो बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि जोङो मानसि जानो थाखाय सोलोंथाइखौ जों गुबैयावनो लाग्रोनायनि गोनांथिथार दङ बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जेराव जोंखौ माने गोजौ थाखोसिम लांहोनायाव बे सोलोंथाइयानो हेफाजाब होयो सोलोंथाइखौ ओ बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि सुबुं समाजाव जोबोद गो गोनांथि राव ओ गोबां बाथ्रा मिथिनानैबो सासे सु गावखौ माने गाज्रि लामाथिं थांनाय बा गावखौ खैफोदनिफ्राय ओ रैखा खालामना लाखिनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो आरो सोलोंथाइ थानानै जोङो गोबां रोंबोनो हायो फरायबोनो हायो जिउआव गुबुन गुबुन गावनि रायजो गावनि हादोरनि अनगायैबो गुबुन हादोर बा गुबुन जायगाफोरनि जोंनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो फरायनो हायो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो जेरावखि बिथिङावनो थाङा मानो जोङो जा जेरावबो जोङो गाव खौनो माने रैखाथि होना लाखिनो हायो जेराव जोङो थगायजाया बा गुबुनजों नाख्रेब जाया नासय जाया सोलोंथाइ थायोबा जोङो जेरावबो आखा फाखा बा जेराव बिथिङावबो जोङो गावखौनो सांग्रांथि लाखिनो हायो बेनिखायनो सोलोंथाइखौ जिउवाव ओरै औ बेफोरबायदि सोलोंथाइ या जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार जाय जेराव जोंखौ रावबो जेबो जोंनि जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हायाखै। औ सोलोंथायनि। सोलोंथायखौ लानानै गोबां सुबुङानो दिनैनि सानाव गोबां दावगाबोबाय गोबां। मुंदांखा जाबाय गाव गावनि। आथिंङाव गावनो गसंनो हानाय गोबां सुबुंङा दिनै जोंनि समाजाव दङ बेफोरबायदि। जोंङो। सोलोंथाइखौ गारनानै गारनो हायै मोनसे जोंनि जिउनि बेयो मोनसे। आंगोथार बेखौ जोंङो गारनानै। माब्लाबा जोंनि संसारखौ जोंनि इयुन जिउखौ जोंङो। गोख्रों खालामनो हाया सोलोंथाइ नङाबालासिनो बेनिखायनो फरायनाय बा सोलोंथाया जोंनिया उन्दैनिफ्रायनो। जोबनायसिम बा जोंनि जिउ थांना थानायसिम बे सोलोंथाइया जोंजों।
गोनांथिफोरब्ला जों थाफायो बे सोलोंथाइजोंनो जोंङो गावनि थांना थानाय उन्दैनिफ्राय। जोंङो थांना थानाय सिमहालागै जेसेबांसिम सोलोंथाइ गैयालागै जों सोलोंथाइखौ नांबाय थागौ। सोलोंथाइयानो जोंनि थांना थानायनि गुदि होननानै आं सानो नोंथां।
बेयाव जोंहा सोलोंथाइखौ जोंङो। जेरैथिंबो गोसार होनांगौ जेरैथिंबो बोजना लानांगौ सोलोंथाइखौ जों गारनानै थायोब्ला जोंहा। गोबां खामानियावनो जों गावखौनो। मावनो रोंङै बा बुजिनो रोंङै आद्रा जों जाना थागोन बेंखायनो सोलों। फिथाय थायोब्ला जोंखौ रावबो थगायनोबो हानाय नङा जों। मावनांगौ खामानिखौ रावबो जेबो। गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा बेबायदिनो जों सोलोंथाइखौ लाथारनो हायोब्ला जोंनि जिउआव गोजोन। जोंनि फिउचारा इयुन जिउआ सोरां लामाजोंनो थांङो आरो नोंथां बेखौनो आं। नोंथांनिसिमबो एसे फोरमायना होनाय जाबाय नोंथां। औ औ नोंथां नोंथांङाबो। आंनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनायनि थाखाय आं नोंथांनोबो साबायखर बावहरबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ। औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंङो गोजोन। गोजोननाय बावहरनानै नोंथां बेखिनियावनो। नोंथांजों सावरायनायखौ आं दोन्थनो होनना सानबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।